खुलुम।
हेलौ नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथां।
खुलुमबाय नोंथां। मा खालामबाय दोङो नोंथाङा।
आंङो दा ओरैनो जिरायनानै दङ।
नंगौ नामा नोंथां आंबो जिरायनानै दङ नोंथां।
औ।
दे बिदिब्ला जोङो दिनै ओ एसे दावबायनायनि सायाव सावरायनि नोंथां।
औ सावरायजागोन।
नोंथांमोननि ओनसोलाव दावबायनो थाखाय दावबायनो हानाय जायगाफोर दङ नामा नोंथां।
औ दङ जोंनि ओनसोलावबो ओ जोबोद बिदिनो मोजां मोजां जायगाफोर दङ जेराव दावबायनो ओ हायो बेफोर जायगाफोराव थाबायदिंनानै नोंथांमोना नोंथांमोननि गोसोखौ माने। गोजोन होनो हायो ओरैबायादि मोनसे मोजां-मोजां बिदिनो दावबायथावथाव जायगाफोर दङ। ओ बेनि मादावनो औ बेनि मादावनो बुंनो थाङोब्ला ओ रायन' इक' रिजर्ट होननाय मोनसे जायगा दङ ओ आरो मोनसे औ आरो जोहोलावफुरि होननाय मोनसे दावबाय थावथाव मोनसे समायना जायगा दङ' आरो बेनि अनगायैबो ओ बगामाथि होननाय मोनसे ओ जागा दङ' बेजों लोगोसेनो ट्रि हाउस औ ट्रि हाउस आरो आरो बिदिनो मोजां मोजां जायगाफोर दङ जेराव बेरायनो हायो आरो आरो नों थांमोननि जायगायावबो बेबायदिनो ओ मोजां मोजां दावबाय थावथाव जागा दङ नामा दङब्ला एसे फोरमायनो हायो
नंगौ जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो दावबायनो थाखाय गोबां जायगा दङ' बेनि गेजेरावनो जोंनि खा साखाथियावनो थानाय भुटान सुकि बेवहायबो गोबां सुबुं फोरा दावबायनो फैयो आरो बेवहाय जोङो गोबां गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय दावबायनो फानायखौ नुयो बेवहाय जोङो जानुवारि एबा दिसेम्बरनि जोबथा सानाव जोङो गोबां सुबुंखौनो दावबायनो फैनाय नुयो बेयाव जोबोद
बिफां लाइफांजों लोगोसे हाजो आरो दैमा दैसाखौ जोङो नुनो मोनो। बेवहाय थांनानै जोबोरैनो गोजोननाय मोनो नोंथां।
औ आङो नोंथांनिफ्राय एसे मोनथिनो लुबैयो नोंथाङा बेनि अनगायैबो आरो माबाफोर बिदिनो ओ मोजां जायगाफोराव दावबायनानै मोजां मोनो नामा बा माबे जायगायाव नों थाङा बांसिनै बिदिनो दावबायनो बा हान्थिनो हास्थायो बिनि सोमोन्दै एसे मोनथिनो लुबैयो।
नंगौ नोंथां नोंथाङा ओ सोंनाय बादिनो आं जोंनि ओनसोलावनो थानाय खाथियावनो गुवाहाटि ओनसोल फोराव गुवाहाटियाव जोङो थांनानै दावबायनो आङो जोबोद लुगैयो। गुवाहाटि ओनसोलाव जोबोद नायनो मोजां मोजां जायगा दङ'।
औ
बेवहाय थांनानै गोबाङैनो माखासे बाथ्राफोरखौ जोङो मोनथिनो मोनो।
नंगौ नोंथां आङो नोंथां औ नोंथांनिफ्राय आङो आरोबाव मोनथिनो लुबैयो जे जोंनि ओनसोलाव माखासे दावबायथावना बिदिनो आ जागाफोर दङ एबा थावनिफोर दङ। जाय जायगायाव बिदि ओ माखासे बेरायथावना जायगायाव दा बिदि खुलिना होनायाव बा बिदि बेरायथावना जायगा जोंनि ओनसोलावनो बिदि ओ माने थानाया जोंनि थाखाय मोजां जादोंना जाया खै आरो जादोंब्ला मा बेलायाव मोजां जादों बिनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन ना? जोंनि ओनसोल ओ जोंनि ओनोल सोलनि सुबुंफोरा बेनि बेनि सायाव माबाफोर ओ माने मोजां जादों ना खहा जादों ना माबा मोनसे मुलाम्फा मोनदों नामा? बिनि सायाव आं मोनथिनो लुबैयो।
नंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो दावबायनाय जायगा थानाय थानायनि थाखायनो जोंनि ओनसोलनि मानसिफोरा एबा सुबुंफोरा बेवहाय बायदिसिना दखान, आरो न'आवनो मोननाय गलाब फोर आरो न'आवनो मोननाय बायदिसिना फिथाइ सामथाइ लोगोसे साहा बायदिसिना बानायनानै जों बेवहाय फानहैनो हायो। आरो गामिनि एबा जायगाफोरा गोबाङैनो रां रुप बा आरो ओ जौगानो हायो।
औ नंगौ थारैनो जोंनि जों बुंनो हागोन जे बेबादि खालामनायाव बेबादि ओ दावबायना दावबायथावना जायगा थानायनि जाहोनाव जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोराबो ओ गोबाङैनो मुलाम्फा मोननो हादों एबा माखासे थांना थानायाव एबा थांना थानाय बेलायाव ओ राहा लामा हिसाबै जोङो बेखौ खालामनानै लानो हादों। ओ माखासे ओ माखासे सुबुङा बेयावनो बेफार फालांगि खालामनानै बेनिफ्राय मुलाम्फा मोननो हादों । एबा बेनि अनगायै ओ साखाथि फाखाथियाव थानो थाखाय सुबिदा होनायनि थाखाय एबा बेजों लोगोसे नो औ बेजों लोगोसेनो माखासे जानाय मुवा ओ फाननानै बेनिफ्राय जोङो आरजिनानै लानो हादों। औ
नंगौ नोंथां बेयो जोबोरैनो ओ ओनसोलनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा । आरो बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव एबा गुबुन ओनसोलफोराव बेबायदि दावबायनाय जायगाफोराव बे जायगानि सुबुंफोर जों लोगोसे जायगाखौ बहुद जो गोबां जौगानाय नुनो मोनो नङा होनबा नोंथां?
नंगौ नोंथां।
बेबायदिनो जों सुबुं माहारिया गोबां जायगायाव दावबायहैनाया जोंनि थाखाय जोबोद मोजां होननानै सानो नोंथाङा मा सानो बेनि सायाव?
नंगौ जोबोरैनो मोजां जोङो ओ बोसोराव खनसे बा खननैबाबो जोङो दावबायनांगौ एबा दावबायनाया जोंनि थाखाय बा जोंनि ओ जों मानसि माहारिनि थाखाय जोबोरैनो ओ गोनांथार जेब्ला जोङो ओ माब मानिबा बा एबा माबाफोर बाथ्रानि थाखाय ओ जों बयबो खामानि मावोना बेफोर खामानिफोरनिफ्राय एसे आजिरा लानांगौ एसे आजिरा लानाय बाददियै जोङो मिथिंगायाव ओ थाबायथिंनांगौ मिथिंगानि समायनाखौ जोङो मेगनजों नायनांगौ एबा बे खौ मोनदांनो नाज जानांगौ। आं बेखौ सानो आं नोंथांनिफ्राय औ नों बिथांनिफ्राय आङो मोनथिनो लुबैयो जे ओ बे ओ दावबाय दावबायनाय बिदि ओ जागा बानायनायाव माबाफोर ओ खहाफोरबो ओ जानायखौ नुदों नामा मिथिंगानि माबाफोर खहा जानाय नुनो मोनदों नामा नोंसोरनि बै ओनसोलफोराव
नंगौ नोंथाङा सोंनाय बादिनो जोंनि ओनसोलाव बेबायदि नुनो मोननाया ओ खहा हिसाबै बुंनो थाङोब्ला जोङो मिथिंगानि बिफां लाइफांखौ सिफायनानै एबा दाननानै जोङो गोबां जायगा ओ दिहुनन्नायखौ नुनो मोनदों। बियो मिथिंगानि थाखाय जोबोद गाज्रि आरो लोगोसे बेवहाय थानाय जिब जुनारनि थाखायबो जोबोद गाज्रि ज्रि होननानै सानो मानोना जिब जुनारा थांना थानो थाखाय जायगा हिसाबै बे जागाफोरखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो बाहायबोबाय दोङोमोन।
नंगौ नोंथां ओ आङो फंसे बाथ्रा बुंनो सानो। ओ नंगौ ओ नोंथाङा औ नोंथाङा बुंनाय बादिनो बे बाथ्रायाबो थारैनो सैथो आरो बेनि अनगायैबो आथिखालनि मुगायाव जोंनि। ओ जोंनि सुबुंफोरा बेखौ रैखा खालामनायावबो बेखौ रैखा खालामनानै लाखिनायावबो गोबाङैनो मदद होदों। जों नुनो मोनो ओ औ आरो। जों सानो जोंनि ओनसोला बैफोरबायदि जायागा बनायनायाव ओ मा खासे ओ खहा इसे एनै खहा फोरबो जादों आरो बेनिफ्राय जोङो बेखौ माबादि मोजाङाव लाखिनो हागोन जों बेनिबो लामा दिहुननानै लानो हादों। आ बे बेलायाव ओ नोंथाङाथ' माखासे बाथ्रा बुंलांबाय जे, बिदिनो दावबाय थावना आरो दावबायनो लु बैनाय जायगाफोर ना। नोंथाङा माबादि समाव बिदिनो बेरायनो एबा दावबायनो लुबैयो एबा गोसो जायो? बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन दा?
नंगौ नोंथां। नोंथाङा सोंनाय बायदिनो आं ओ दावबायनानै जोबोद मोजां मोनो। ओ गोलोम बोथोर समाव जोंनि जायगायाव जोबोद गरम जायो। स' बेफोर गोलोम बोथोर समाव जोंनि ओनसोलाव जोबोद गरम जायो। बे समाव गुसु जागा ओ फोराव बेरायनानै जोबोद मोजां मोनो नोंथां।
नंगौ नोंथां।
ओ जोङो गुसु जा गा बुङोब्ला मेघालय मेघालयआवबो बेरायनो हायो। लोगोसे दार जिलिं, सिक्किम बायदिसिना जागाफोराव बेरायां बेरायनो थांनो थाखाय जोबोद गोसो दङ, नोंथां। बेफोर जायगायाव ओ जोबोद गुसु जागा आरो गोबाङानो बेवहाय दावबायनो थाङो। ओम गोलोम बोथोर एबा गरम समाव नोंथाङाबो बेबायदि दावबायनो लु बैयो नामा?
औ थारैनो लुबैयो ओ गोलोम बोथोरनि समाव ओ बिदिनो ओ जेब्ला फरायसालिफोरा ओ बन्द' जायो अब्ला जोङो बिदिनो बेरायो थाबायो लोगोफोरजों दावबायो हान्थियो बिदिनो जोङो आ जोंनि गोसोखौ इसे गो जोननाय मोननो थाखाय बिदिनो जोङो दावबायनाय जायो आरो। दावबायनानै जोबोरैनो मोजां मोनो।
नंगौ नोंथां बिदिनो जोङो ओ गासिबो सुबुंफोरा दावबायनांगौ। आरो जोंबो दावबायबाय थागोन नङा होनबा नोंथां।
औ
नोंखां ओ बे दे बिदिब्ला नों नोंथां दानिया जोङो ओ दिनैनि रायलायनायखौ बेवहायनो फोजोबथ'नोसै नोंथां
औ जागोन
दे बिदिब्ला नोंथां
दे बिदिब्ला गोजोन्थों